हेल' खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथांजों आङो जेरै बायदि बायदि आबादफोरनि सायाव मारै आबादफोरखौ मारै गायो बे बेफोरनि बागै सावरायनो नोंथांनो हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना नोंथां औ बिदिब्ला जागायनोसै जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर नुदों आरोना नोंथां ना ' दैज्लां बोथोर जोङो बर' सुबुङाल' नङा गासैबो सुबुंफ्रानो गासैबो हारिफ्रानो जोङो माइ आबादखौ गायनाय नुयो आरोना बे दैज्लां बोथोराव मानो होनोबा जोंना दैज्लां बोथोराव अखा बोथोर बेनिखायनो जोङो बे अखा बोथोरावनो माइनि थाखाय जोङो अखानि गोनांथि जानायखायनो जोङो बे दैज्लां बोथोराव जोङो माइखौ गायनानै लायो आरो ना अ नोंथां' जोङो औ जोङो सिगाङावनो माइखौ गायनोब्ला जोंनो खोथियानि गोनांथि जायो आरोना नोंथां बे खोथियाखौ जों जोङो औ सिगांनो मोननानै लानाय एबा माइफोरखौ जोङो मोजाङै मोजाङै माबानानै आलदा दोननानै जोङो बे बेखौ फोनायनि सिगां खोथिया फोनायनि सिगां जोङो बेखौ हरनै एबा हरथामसो सोमनानै दोननायो सोमनानै दोननाय जायो बेखौ जोङो जे जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला जोङो बेखौ माइज्लि होनो आरोना नोंथां बे खोथिया आरो माबानायखौ सोमना दोननायखौ बे माइज्लिखौ जोङो बो खांनानै हाफोरखौ जोङो सिगाङावनो एवनानै लानानै जेरै एवनानै लाखांनाय जेरै दाथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरजों एवनानै लाब्ला जोङो खेबसेनि माबानि बे माइ जाबेरनायखौ जोङो फैयो आरो ना नोंथां आरो जोङो गोदोनि दिनाव नुयोमोन माने मोसौजों एवखांनानै जोङो बाहाय आरोबाव मै होनो जायखौ जों औवानि बानायो आरो ना नोंथाङा औवा जों बानायो बाहाय जोङो औ मोसौनाव बेखौ खाना होनानै मानसिया गाखोफानानै जोङो हाखौ समान खालामनाय नुयोमोन आर ना दोनि आबौ आब बेफोरखौ औ बेबायदिनो जोङो खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो खोथियाफोरखौ गाजा बेरनानै लानाय खोथियाफोरखौ बस्थायाव लांनानै बेफोरखौ खौ दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो खेरखा एबा खादाफ्राव लानानै जोङो बेफोरखौ फ्रि फ्रि सारनानै फोनाय नुयोमोन आरोना
औ
आरो नोंथां औ आरोबाव जोङो बेखौ माने बेबायदिनो मोनसेबाव आरो खालामबावनाय जायो आरोना नोंथां जेरै जेरै मा होनो माखासे बे माइखौ गायगोरोनानै लानाय खासिया माइ गायना लानाय बेफोरबायदिनो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जेब्ला खोथिया रायो दहा जायगाफोराव गायनो थाखाय जोङो माखासे बे खोथियाफोरखौ फुनानै आरोबाव जोङो बे नो गिदिर गिदिर गायनानै लायो आरो ना नोंथां खसाखौ गिदिर गिदिर होनानै बेखौ जोङो खासिया माइ गायनाय जायो आरो होननाय जायो आरो ना बेखौ जोङो दहाफ्राव औ माया- माइफ्रा जाहाथे दै लोमनानै थैया बिनि थाखाय नो जोङो गयनानै लानाय जायो आरोना बि गायखांनायनि उनाव आरोबाव बियो सोम फोर गोथां गोथां जाब्ला बेफोरखौनो जोंनो फुफिननानैदहा जायगा फोराव गायनाय जायो आरो ना नोंथां औ
औ नंगौ
जोङो औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनि दिनाव नुयोमोन मोसौ जों हालेवनाय समाव जेरै जोङो सिगां हालेवनायखौ होनोमोन सामार होनाय सेकन्द खौ होनो जोङो औ नैथिखौ होनो जोङो औ सिगांनिखौ जोङो खारायनाय होनो आरो नैथिनिखौनो जों सामार होनाय थामथि खौ जोंओ बर' होनाय आरो ब्रैथिखौ जोङो फोमोननाय बेफोरबायदि गायोमोन आरो नाथाय जोङो दानि जुगाव नुसै जेरै दाथ' ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय
औ
बेफोरजों जोङो खेबनै एबा खेबथाम एवनायनि उनावनो जोङो हाया मोन मोननायनि थाखाय आ हाइजें आखौ गायनाय नुसै आर ना बेबायदिनो खोथिया जाबा औ नंगौ नोंथां औ नोंथां औ औ औ औ
जोंनि ओनसोलावबो जेरै जों आबादखौ जोङो गोबां रोखोमै जों आब आबाद मावो बर'फ्रा दा दैज्लां बोथोरावथ' जोङो माइ आबादानो जोंनि थाखाय गाहाय मानोना बर'फ्रा मैखोम माइ आबाद बेखौनो गावनि जाग्रा आदार हिसाबै मावो मानोना जोंनि थामजि माने स्निजि जौखोन्दोआनो जोंनि आबादारि जोब बिनि गेजेरावनो जोङो माइ आबादखौ गोबां मानसियानो मावो आरो मानोना बर'फ्रा माइ आबादजों लोगोसे जों गोबां आबादखौ मावो जेरै बेसर आबाद बिदिनो जुखाम आब बाद खुसेर आबाद नङा होमबा आरो बिदिनो जोङो बाय बुंनो थाङोबा जोङो मिथिंगा माने जाय फोराव जोङो वाटार मिलन आजिखालिथ' जोङो गोबां आबाद मावोग्रा जायो जायखौ जोङो साहा आबादबो जोङो गोबां जोंनि ओनसोलाव साहा आबाद दङ जायजों गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो जोङो माइ माइ आबादखौ जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बा सार जों माइखौ गिबियावनो फोना लाग्रोनानै जोङो बेखौ आरो खोथिया खालामो नङा होमबा बेखौ नैजिबा आरो थामजि दिननि उनाव जों फुफैनानै जों बेखौ गायफिननाय जायो आरो अब्ला नोङो बिनि फसलखौ नोङो गुजि बा गुजिबा दिननि उनाव नोङो बे फसलखौ मोनो आरो बियो जोंनि थाखाय माने माने जोङो माइआ मोनजासिम जोंनो ब्रै दान नांगौ जायो आरो सेजौ नैजि सानाव जोंनि माइ आबादा फुरा आबुं मोनजोबो जों हानानै जों बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोननो हायो आरो आरो नोङो जुदि नांगौनिख्रुइ नोङो बारा जादोंब्ला न'आव दङब्ला नों बेखौ फानहरनोबो हायो नङा होमबा। जों बिदिनो रांखौबो जों खामायनो हायो मानोना जोङो जानो थाखाय जेसेबां नोंनि न'खराव नांगौ बेखौ नोङो आग्लायनायखौ नोङो फानहरनानैबो नोङो रांखौ नोङो माने आरजिनो हायो आरो बिदिनो जोङो ओ माइजों लोगोसे जोङो आरो बे फाथो आबाद बेफोरखौबो जों दा दैज्लाङाव मावो नङा होमबा नोंथां फाथो बिदिनो जोङो थास' थास' आबादखौबो जोङो थारुन आबादखौबो जों मावो। थिग बिदिनो जोङो ओ जोङो जोगोनाद आबाद
औ
बिदिनो बानलु आबाद लोगोसे आरो लाव बिदिनो जोङो पानिलाव आरो लोगोसे खुमब्रा बिदिनो मैथा गोखै आरो मैथा गोखा बेफोरखौबो जों न'खर खरफोराव जानो थाखाय फोनानै लायो आरो आरो खायफाया गोबां हा थानायफ्रा फाननो थाखायबो नोङो गोबां फोनानै नों आबादखौ मावनो हायो नङा होमबा? बेफोर रखोमजोंबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव जों मेसें बो बोथोराव जोङो खुसेर नुयो दाथ' जो बुंनो थांङोबा खुसेरनि बिदैया जोबोर गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोङो। जोंनि बे खुसेर बिदैया गिलासेयावनो जेरै नैजि थामजि रां जाबाय नङा होमबा? बिदिजों जों खुसेर आबादखौबो मावनानैबो जोङो फेरेनानैबो गोबां रां खामायनो हायो आरो मानो जोङो बर' फोरा गोबां आबादखौनो जोङो मावनानै जानो हायो आरो बर'फोरा। जोंनि ओनसोलावहाय बिदि मावो आरो बर'फ्रा माइ माइखौ जोङो गोबां माइनि नाम दोङो जेरै बाहा दुर, रनजित, बायसमति, माइब्रा, जोसार बिदिनो लाहि आरो आथिखालावथ' जोङो ब्लेक राइस मोनफायबाय नङा होमबा बेखौबो जोङो बर'फ्रा फिथा जानो थाखाय जोङो मावनाय जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा माइखौ बांसिन गायनानै आरो बिदिनो ओ फालांगि बा हाथाय बाजार मा बिजिनेस खालामनो हादों नों
औ नंगौ नोंथां आं फोरमायनोसै नोंथांनो जोंनि ओनसो जोंनाव बिदिनो रनजित माइ गायनाय जायो मनिसुरि जेरै माइब्रा औ बेफोरबायदिनो उम जोसा गोजा बेफोरबायदिनो गोसोम माइब्रा गोसोम बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि गायनाय जायो आरोना नोंथां आरोबाव दानो दा नुनो मोनदोंसै आरो गोदान गोदान माइफोर बेफोर खौबो जेरै नामफोरखौ बारा मोनथिजोबला आरोना आं नोंथां बेफोरखौबो जोङो गायनाय नुनो मोनो बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव गायो रनजित आरो ना नोंथां। जेरै रन्जित माइआ औ बांसिन फिथाइ थायो होननानै आरो दह्ला जायगाफोरावबो दै लोम दै लोमबाबो थैया होननानै जोङो बे जायगायाव जोङो रन्जित माइखौ गायनाय जायो आरो एसे बोरि दब दै थायै जायगाफोराव जोङो मनेसुरि माइफोरखौ गायनाय जायो आरो ना? जेरै हा नायै हा जोङो माइफोरखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो हा बुरजा बुरजाफ्रा जेरै जोङो माखासे हाफोरखौ माखासे बिगा हाफोरखौ जोङो फालांगि खालामनायाव रां बुरजा मोननायनि थाखाय जोङो जोसा माइखौ गायनाय नुनो मोनदों आरोना नोंथां। जेरै जोसा माइखौ औ गायोब्ला जोङो महनसेयावनो मोन नो हायो नै रोजा थाम रोजा। बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो फालांगि खालामनो थाखाय जे सामायखौ बांसिनै गायनाय जायो माखासे फालांगिरिफोरा आरो हा बुरजाफोरा आरोना नोंथां आरो जोङो न'आव जानो थाखाय न'आव जानो नांगौ गोनांथि जायोब्ला हा एसेल' जायो। जों बाहाय गायनाय जायो रनजित माइ आरो ना नोंथां रनजित माइ खौ जोङो बांसिन फिथाइ मोनो होन्नानै जोङो रनजित माइखौबो गायनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बाव औ नोंथां जोंनि औ जोंनि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदिनो जेरै माइ गाख गायखांनायनि उनाव माथावरिफोराव एबा बान्दोफ्राव लांदाङै थानायाव मोसौफोर खानानै माइफोरखौ जाहरनायनि एबा मोसौफोरा थांनानै माइफोरखौ जावहरैनि थाखाय जोङो बे बान्दोफोरखौ एवस्रांनानै एबा साफा खालामनायजों जोङो बाहायनो आरोबाव सबाइ आबादफोरखौ जोङो फोनानै लानाय नुदों आरोना नोंथां जेरै न'आव जानो थाखाय थाखाय औ नोंथां बेफोरखौ फोनानै जोङो औ न'आव जानो थाखाय लादों आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां औ जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोङो गोबां आबादखौ जोङो जानो थाखायल' जोङो गया नोंथां जों फालांगि आयदायावबो जोङो बेफोरखौ फाननो थाखायबो जोङो गोबां आबादारिफोरा दिनै आबाद मावो जों गोबां रोखोमनि आबादखौ मोननै बोथोराव जों बर'फोरा आबादखौ मावो नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो बुंलांखांबाय मेसें बोथोर आरो जोङो आरो गोलोम बोथोर नङा होमबा जोंनि गासैबो गासै आबादानो जोङो मेसें बोथोरावबो जायो आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि बे दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन जोङो आबादखौ जोङो मावनायखौ नुयो आरो नङा होमबा बांसिन आबादा जोङो बै दैज्लां बोथोराव बांसिन आबादखौ जोङो ओंख्रि जाग्राबो जों मावनो हायो आरो जि बिदिनो जोङो जोंनि थाखाय माइ आबाद बेफोरखौबो जोङो हाइस्ट मावनाय जायो आरो जोंनि बांद्राय जोंनि बे ओनसोलाव आरो मेसें बोथ खम बिबांनि जोङो आबादखौ जोङो माइ आबादखौ जोंङो मावनाय जायो नों मानोना मेसें बोथोराव जों नांगौ रोखोमनि अखा मोना। नङा होमबा माइ गायनो थाखायथ' जोंनो नांगौ रोखोमनि अखा नांगौ आरो नांगौ रोखोमनि जोंनो बिदुं नांगौ अब्लासो जोंनि माइ माइ फसला मोजां जायो नाथाय मेसें बोथोर बोथोराव जोङो गायो खायसे खायसे माने खायसे आसारि माइ बिरगं गायो नाथाय मेसें बोथोरावनियाबो गोबां जायो आरो माइआ जुदि नोंथाङा जुदि दै होनो हायोबा सिलु जाबफबनानै जुदि दै होनो हायोब्ला गोबां आबाद जायो आरो बे मेसेंनि माइ आबो
औ
माने जोंनि ओनसोलाव जाय गायो बिथांमोनहा दिनै त्रिस मन सल्लिस मन बिदि फसल दिहुननायखौ जों नुदों आरो बिदि खालामनो हायोब्लासो जोंनि माइ आबादा माइ गायनानै मुलाम्फा जायो आरो मानोना जोंनि ओनसोलावहाय बारा बिबांनि दैज्लांनिया बारा जाया जोंनिथिं पसिस मन बिस मन बेफोराव खम जायो आरो अब्ला जों गोबां फसल मोनोब्ला जोङो मेडिसिन होनो गोनां जायो। अब्ला राङा बारा खरसा जायो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनिआवनो लाखिथ'नोसै नामा
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ औ
औ